औ आं दा गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै रायज्लायनोसै
औ।
गाननाय जोमनाय होनबाथ' जोंनाथ' दा बर'फोरनिया ट्रेडिसनेल द्रेसआानो जाबाय दख'नायानोथ' जाखाबाय नालाय दख'ना नङाबानो जाखाया आरो हाबाफोर खेराइफोर थांबाथाय दख'ना गाननो बथाय गाखाया आरो जोंना औ। नोंलाय गाननानै मोजां मोनना मोना?
आंबो मोजां मोनो माने गावबा गाव हारिनि दड्रेसखौ गानबा जों बयबो गोग्गानाय मोनो आरो। जों बयबो मान गावब गाव हारिनि द्रेसखौ गा समायना मोननानै लायो आरो। ओरैनो नोङो गाननाय जोमनाय बे दख'नाफोरखौ दानो रोङो ना रोङा
दानोथ' रोंफेरा आंनो दाफेराखै नों रोंगौ।
आंबो रोङा ओमफ्राय मानसिफोरखौ दान दानाय नुयो आरो बे दानायाव जों मा मा बाहायनायखौुनो मोनो जोङो जेन'बा बेजों दख'ना गामसा बेफोरबायदि दानायाव
दानिाव जों दाथ' आं मोजाङै मिथिजोबा आरो माखौ मा होनो नामखो
जेरै जोङो दानो थाखायथ' फार्स्टआवनो जों साल खुन्थिया नांखागोनखा ओमफफ्राय जोङो माबा ओरै जथर नांगोन। जोंनो खुन्दुं सानो थाखाय जथर सोर औ औ, ओमफ्राय थार नांगोन बेफोरबायदि बुस्थुखौ जोंनो नांगौ आरो। बेफोरबायदि दानाय -दानाय थाखाय माने जों दाबासो जोङो बे दख'नाखौ बानायनो हागोन। हागोन नालाय बेखायनो
मेसिनजोंबो दायो। आखायजोंबो दायो आरो। मिसिनजों दानायाबोथ' आखाइजोंनो जाखायो। आखायजों जों दानाय जायो। खालि बे आगरखौल' मेसिनजों थिखाङो आरो माने
औ खिन्थु, बै साल खुन्थिया बै न'आव जाय- जाय दायो बिसोर साबसिन जायो आरोना।
बेलेग जाखायो आरो मोजांसिन जायो।
औ आरो बे मेरला रोखोमनि दंना जेरै माबा माइ बिदिनि होनो अबेबा अबेबा कलस्टारनि, अबेबा माइदिनि, अबेबा मेरला नाम दं बेबो।
औ।
खिन्थु माइदिनिया साबसिन जायो आरो गाननो। गोरा थायो फ्रादनो।
औ। इन्दिफोरनिया मोजां जायो फालिफोरा ओ नों दाफेराखै नामा?
आङो दाफेराखै? आङो सिगाङाव उन्दैयावसो एसे उन्दैयावसो माने सोरबाफोर, बेबायदिनो दायोबा बिसिनियाव हाबहैलाबायनानै दालाबायनाय जायोमोन आरो। ओरैनो माने ओमफफ्राय दादोंबा जेन'बा जोंथ' रोंजोबा नालाय नालाय ज'लाबायनानैसो थाजोबोमोन आरो। मालाय दानायखौ बिराद मोजां नुयोना ओमफ्राय। ओम ओरैनो नोङो औ औ। ओरैनो नोङो ट्रेडिसनेल, जोंहा न'आव दाफेरा।
औ।
नोंसिना दायो नामा?
ओहो दाफेरा जोंहाबो
जोंहा बिदिनो बाहेरायावनो बायहैनाय जायैजोबो बाजारफ्रावसो। जानांगौ।
दानि मानसिफ्रा बायनानैनो गानो। बांसिनानो बायनानैसो गानो। गोदोनिफ्रासो दानानै
ओम गोदोनिफोरखौसो दा, ओमफ्राय बांद्राय बांसिनानो बुरखांगासिनो बिदिनो माने आगरफोरखौ, ओम, आगरफोराबो गोदोनि एसे माबाखौ फिनगासिनो दाथ' गोदान- गोदान- गोदान दिजेन ओंखारहांबायमोन ना। खिन्थु गोदान- गोदान- गोदानबाबो माने सिगांनि आगरफोरखौ माबाफिनगासिनो आरोना गोजामफोरखौ औ।
गोदोनि कफिसो जाजोब्बाय।
जोंनि ट्रेडिसनेल, बे दख'नानि नामाबो मा -मा ब्रेन्ड ओंखारबाय ना बे बिराद ब्रेन्डनि नामानो बिराद ओंखारदों। ओमफ्राय आरो आङो ब्रेन्डनि दख'ना गाननाय जाफेरबावाखैसो आङो। नों
गान-गानफेराखैनो आंबो मालायफोरासो गानो। बेयो बिबार ब्रेन्डनि, माबा ब्रेन्ड गानफेराखैनो आङो दिनैसिमबो।
ओ ओरैनो नोङो ओरैनो ब्रेन्डियाथ' बिराद दाम गोसाबो
औ दाम गोसा
आरो एसे सिमपोल दाम खम जायो आरो। जों जोङो ब्रेन्ड नङिफोराबो सिम्फुला एसे दाम खम आराम जायो आरो।
उम
ओरैनो ओमफफ्राय
मा होनदों?
ओरैनो ओमफफ्राय नोङो ट्रेडिसनेल दड्रेसनि जोंनि बर' दखनानि अनगा मा मा दड्रेसखौ गाननो मोजां मोनबावो?
आंथ' जों गस्लाखौनो गाननाय जायो आरो न'फोराव थाबाथ' जों गस्लासो गानखायो नो होलाय आरो गोजानफोराव थांबाबो बायेरायाव थांबाबो जों बांसिनानो गस्लासो गानजायो कम्फरटेबोल मोनो नालाय इसे
औ औ बे बेलेगाव बे बेरायहैनाय मानाय आंबो बिदिनो गस्ला लंपेन्ट गाननाय जायो आरो।
हाबा फुजाफोरावबाथ' जों दख'ना नांखाथारगो आरो।
जोंनि मेन मोनसे फोरबोआनो जाहैबाय बैसागु बेयाव
अ बैसागुआव नांखागो आरो ओं आर'नाइ नांगौ बि दोननांगौ
औ आर'नाइयाथ' जोंनि जइथेक मोनखानाय खा नालाय।
दख'ना बेफोरो
औ सोरावो नांखाथारगार आर'नाइखौ मोसानायफोराव गानलांङो।
औ
इन्दिनिफोर लाफेरबायना लाफेराखै नोंलाइ इन्दिनि फालिफोर?
इन्दिनि फालि दङ ओमफाय आङो जोमनायानो जाया अब्लाबो।
उम
खिन्थु बिराद दाम आरो ना इन्दिनि सादोर फोरा बिराद दाम जायो बायनो हानो नागिरला बुस्थुआबो मोजां ना क्वालिटिया मो
उम उम
आरो इन्दि खुन्दुं दिहुननो बिराद खस्थ' जायो नोङो इन्दि एम्फौ नोङो फिलायनांगौ जायो बिनिफ्रायसो नोङो फिथोबनिफ्राय नोङो बेफोर उम खुन्दुंखौ नोङो माबानांगौ जायो जोंथ' दा बांद्रायबो रोंजोबाना।
औ जागोन
औ सिगांनि मानसिफ्रासो बिदिखौ बिराद बि मावोमोन दानि मानसिफ्रा दा बि इदिखौ बावलांजोबबायसो रोंनोनो नागिरला बावलांजोबसिगोनसोदां गा
दानि गोदान जुगनिफोराथ' सिख्लाफोरा मिथियानो खोमा बेफोर बांसिनानो बेफोरखौ दा।
उम गोदोनि दिनावथ' जि दानो रोङाबानो हाबा जानो रोंलायबाय
उम उन्दैनिफ्रायनो अ उन्दैनिफ्रायनो जि दानो रों नायमोन गोदोनि
औ माने दानो रोंबा गाव गाबागावनो मोजां जायो आरो जेन'बा गावनो दानानै गावनो गाननो हा
मालाबा समाव दानो नांगौ जायो आरो।
खिन्थु औ खिन्थु जुगाबो सोलिबायनाा गोदो मानसिफोरा साख्रि बाख्रि खममोन दा नै दा मानसिफोरा साख्रि बाख्रि बाख्रि होसोसै बांसिनानो ओमफ्राय बेफोरबायदियाव टाइम होनो हाला। औ
खुनानै थाबाय थानो टाइम मोनला मोन
नआव थाग्रा मानसिफोरबायदियास म माने बेफोराव गोदोनानै थानो हायो नालाय माव बेफोरखौ मावनो हायो नालाय
औ
मावनो रोंबा मोजांमोन बेबो जेन'बा जों ओरैनो थायोबा बेफोरखौ ओरैनो न'
औ।
दानानै फिसा फिसौ गामसाफोर।
ओं।
नानै जों गाव गबागावनो माबानो हायो ना
सिलाइ मेसिनफोर सुनो रोंगौ नामा नोंङो?
हो
सिलइ मेसिन इदि सुनो रोंगौ नामा सिलइ
आंङो आंङो रोङा बेखौ आंङो लानो लुबैदोंमोन बिराद। नो लानो लुबैदोंमोन। आं बे थामानिखौ सिलइ मेसिनखौ खि
आंबो
रोङा
लानो साननानैनो थालांबाय दं आंनाबो बेबायदिनो।
माने सिलाय मेसिन थाबा मोजां जायोना
औ
जेन'बा गाव गावनो ब्लाउसफोर सुनानै गाननो हाबाय कुरताफोर सुनानै गाननो हाबाय बा लंपेन्टफोर
मार लासोदो आरो मानसिफ्रा बिदि दा गाव गावनो सुनानै गोसोआनो जादों आंबो थु थांनायानो जाया गोजानबो जायो नालाय थांनाय
औ ओमफ्राय जोंनिथिं बिदि मोजाङानो गैया ओरैनो फ्रि फोरोंनाय दं आरो मास मोनथामसो ओमफ्राय मोजां जायाना बिदिया नोंनि जे खुद फैसा गारनानै नै मोजां सोलोंथारबासो मोजां जायोना बियो।
अ सिखायनायाव जोंनि
औ गास फावबो फार्स्टनिफ्राय लानानै लास्टसिम फोरोङोना बिसोरसो मोजांनो जेनेबा नोंङो निजेनिफ्राय फैसा गारनानै नोंङो सोलोङोबा
उम।
ओमफफ्राय नोंङो फ्रियाव फोरोंनायफोरा जेन'बा एखमबा मोजां फोरोंनोसै एखमबा गावसोरबो फैला एखमबा माबफोर फैयोला ओरै नोंसोर साबेस एसेखौ मोजां गाइद लानो एथ' बुरजा मानसि जायो।
औ
ओंखायनो आंङो लायासै फ्रियाव मोननायखौ। फ्रियाव साथाम उम साथाम साथामसो होनफ्रांलायलांबाय माने मास
औ औ मो मोजां जानो नागिरा आरो फ्रिफोरनिया बांद्राय गोसो होआ आरो
उम प्रिनिया माया मोजां होनोबा सार्टिफिकेटनि नि थाखायल' मोजां। औ। खिन्थु नोंङो निजे एक्सट्रा सोलों आ ओमफ्राय नांगौबा नों सार्टिफिकेटनि थाखाय नोंङो बेयाव लाफिनदों बेबायदिबा जेबो नङा आरो।
औ।
लानो हायोबा मोजां आंबो उनाव लागोन र' टाइमफोर मोनोबा। निजेनो जाहाथे निजे एसे एनै ब्लाउसफोर
अ आखाइनि खरस
औ औ एसे एनै औ औ रोंना थाबालाय गासिबो बे खामानिया मोजांसै
मानसिफोरा इदिनो सुयै सुयै फानगासिनो बिफिनो आरो मालाय दा ददि लायै लायै जोंनिखै बिदिनो जाखो
एसे हाथ खरसाबो फैयो नालाय
अ औ
अब्ला
औ
हो
टाइमा जासिनो खोमा नोंथां ओं ओं दे
औ दे दे